औ नोंथां। गोजोन मोनाबिलिनि बराय हरबाय नोंथांखौ। औ मा खालामदों दायो नोंथाङा?
दंथ'यो।
औ। जानाय लोंनायफोर जाबाय नामा औ। ओमफ्राय नोंथांनियाव दायो मोनसे टपिक लानानै सावरायनोसै नङा होमबा जोङो।
औ दे।
जिथुनाखि फरायनायनि बागैनो सावरायनोसै। जिथिना खि दासानदि ओ जोंनि नोंथांमोननि ओनसोलाव फरायनायनि जि मोनसे बारहावा बेफोरो माने माबायदि सोलिदोंं दायो माने।
जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि आथिखालावथ' बुंनो थाङोब्ला इडुकेसना एसे मोजाङानो जानानै फैबाय होनजायो। माने ओ गोबां बिमा बिफाफोरानो बयखौबो ओ फरायसालियाव हरो नङा होमबा।
औ हरो।
औ ओमफ्राय आङो बेखौसो बुंनो सानोदि इडुकेसननि बागै आरो माने जोंनि बिमा बिफाफोरा गोबाङानो माने प्राइभेट स्कुलावसो बेयो बेखौसो बुंनो सानदों सानग्रोदों आरो आ गोबाङानो सरखारि स्कुलाव माने सोआ आरोना बेबायदिनि जाउनावनो ओ मा होनो जोंना सरखारि स्कुलफोरा गोमालांनो हमगासिनो। बेखौ नुनो मोनदों नङा होमबा ओ दा जोङो प्राइभेट स्कुलाव मानि थाखाय सोयो माने बेयाव स्कुलाव नंगौ फोरोंनाया जेनेबा मोजां जायो नाथाय सरकारि स्कुलावबोथ' बे एखे सोलोंथायाइखौनो मोन मा होनो जों सरकारि स्कुलानो जा बा प्राइभेट स्कुलानो जा नाथाय आ प्राइभेट स्कुलाव ओरैबायदि जायो बिसोरो माने आ बे फरायनायखौल' माने बांसिन गोसो होयो आरो बेलेग बिथिंखौ एसे खम नोजोर होयो माने प्राइभेट स्कुलनिया। ओमफ्राय सोरखारि सरखारनि बि बिथिङाव नायोबा सरकारि स्कुलफोरनि बिथिङाव नायोबा बिसोर माने गासिबो बिथिंखौनो समानै लांफानो नागिरनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ जोंनि मा होनगोन ओ जोंनि इण्डियायाव माने दासिमबो ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ माबायदि टेकनिकजों फोरोङोब्ला ओ बे गथ'फ्रा माबोरै गोसो गोनां गोसो होनानै फरायनो हा गोन बेखौ बांद्राय नोजोर होनायखौ नुनो मोनो आरो। ओ दा जेनेबा एसे एसे जाहांबोगासिनो माने सरकारि स्कुलफोराव बेफोरो जानो हमबाय नाथाय प्राइभेट स्कुलफोराव बेफोरखौ जानाय नुनो मोनाखै आरो। माने जोंनि गथ' फोरा बांसिन माबोरै फोरोंब्ला गोसोआव थायो होनब्ला जोङो टि एल एम जों लांनांगौ जायो आरो। टि एल एम लायै लायै फोरोंब्ला माने गथ'फोरा एसे ओ गोसोआ बांसिन गोसो जायो आरो। बिसोरो ओ माने गेले-गेलेनानै सोलोंनो हायो जिहेथु गथ'फोराथ' उन्दै समावथ' बांसिन गेलेनानैसो मोजां मोनोना। बिसोरखौ माने गेले गेले फोरोङोब्ला बिसोरो फरायसालियावबो थांनो बानाय नङा आरो ओ सोलोंनायावबो थाबैनो सोलोंनो हागोन बेखौ नुहुरो आरो। मोमफ्राय ओ जोंनि बांसिनानो माने ओ जोंनि गथ'फ्रा बांसिनानो स्कुलाव थांनो बानायखौ जों नुनो मोनोना। ओ माने बिसोरो फरायनायख खौ नारसोमो माने बिसोरो ओ बे फरायनायखौ नारसोमालासिन नो बेदि टि एल एम नि गेजेरजों गेलेनायनि गेजेरजों माने ओ फोरोंलां ब्ला गथ'फ्रा बानाय नङा बायदि नुहुरो आरो। मोजांनो ओ ओमफ्राय नोंथाङा एसे बुंदो दे।
आङो दायो नों आं मा बुंनांगौ, नोंथाङाबो बुंलाखाजोब्बाय नङा होमबा? ओंखायनो आं गोदान मोनसे टपिक लानानै फैबावनोसै बेनि गेजेरावनो। जिहेथु जोहा दा दैज्लां बोथ नङा होनब्ला? बे दैज्लां बोथोर बाव जोंहा ओ हिनजावफोरा खोथिया फुनानै माइ गायो। जों ओमफ्राय ओ हौवाफोरा आलि खोनाय हालौनाय आलि दाननाय बेफोराव मुखुब जासिगोन नङा होनब्ला? दा बे समाव जोंनियाथ' ओ ओ दाथ' दैज्लां बोथ थोर नालाय गायनाय फुनायाव जोबो मुखुब जासिगोन बेयाव नागारनांगोन। थाङा गायनाय फुनायाव माबायदि जेनेबा? ओ माखौबाफोर रोङा रोङा नामा? बा बारा रोंगौथि गैया नामा ना मावनो मोजां मोनो ना मोना बेफोरखौ एसे फोरमायदो दे।
अ आंथ' बिदि मावनाय दांनायखौ जोबोद मोजांसो मोनो आरोना दे ओ दानि दिनावथ' जेनेबा जोंनिया गोदोनि बायदि नंला ज' ज' सावरि जालायनाय नंला ओ बेबाय दि नङाब्लाबो जोङो हाजिरानि गे जेरजोंबाबो जोङो आ बेबायदि माइफोरखौ थिखांनानै लानो हायो आरो बिदियावबो गोदोनिया माने सावरि ओ सावरि बादालि बिदि जालायनाय दंमोन आरो दा नाथाय बेफोरखौ नुनो मोनला। ओ नुनो मोनाबाबो मानसिफोराथ' बे एखेयानो ना बैजों सावरि जादोंबाबो बेखेब बाथ्राखौनो सावरायगोन बा हाजिरा जादोंबा बे एखे बाथ्राखौ सावरायगोन। नङा होमबा? माने दुब्लि बारियाव ओ बयजोंबो ज' सावरायलायनानै बेबायदिनो माब्ला समफोरखौ थाङो बे थ' माने मिथिस'आ आरो बिदियाव माने दुब्लि बारियाव खामानि मावनानै जोबोद गोजोननायसो मोनो आरो आङो। बयजोंबोय ज' ज था ज्यानानै
उम
बेफोरबायदि
ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो मा मा ओ ओंख्रि संनो रोंगौ दे एसे खिन्थादो
जेरै जोंना अनलाफोर थायो अनलाजों दाउ आरो लोगोसे स बाय लाफा खारै बेफोरखौ जोङो ओ ओंख्रैखौ खोना बानो जोङो जेरै जानो लुबैखायोना बेफोरखौ नोंथाङा माने ओ रोंगौथि दंना गैया संनायफ्राव बिनि बागै एसे संदो दे जेनेबा अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो बेयाव मा मा होफानाय जायो आरो लोगोसे जोंहा सबायाइ ओंख्रि सङो बे सबायाइ ओंख्रियाव जोंहा मा मा होनाय होफानाय जायो आरो लाफ फाखारै लाफाखारैयाव जोंहा मा मा होफानाय जायो बेनि बागै एसे गुसुं गुसुं होदो दे?
अनला ओंख्रिखौथ' बयबो संनो रोंखागौआनो इदिनो आरो सोरबा गुबुन आद'बै संङो सोरबाया गुबुन आदबै संङो बेफोरबायदि आरो ओ दा आं माबायदि संङो आं बेखौ खोनथानोसै आरो ना
औ दे खोनथालाय
माने आथिखालावथ' जोंहा उवालखौ बाहायनायखौ खम नुनो मोनसै नंङा होमबा जोंनि बयनियावबो ओ गोदान गोदान माबा फैबाय थायो मेसिनफोर फैयो दाथ' ग्रेनदार मेसिन फैबायनालाय
औ
ओ एसे गोदोनि दिनाव माने उवालाव सौनोब्ला बेखौ एसे गोबाव सोमनानै दोननानै बेखौ बोखांनानै दोनथ'लायनांगौ जायोमोन आरो। नाथाय दा ओ बिदि ओ सोमनांगौ सोमनांङा दसेल' सोमनांगौ आरो। दसे सोमनायनि उनाव बेखौ ग्रेन्द मिक्सार ग्रेडाराव होबानो माने ओ बेखौ नोंङो गोरानैबो दोननो हायो। बा लाव लाव खालामनानैबो दोननो हायो आरो। संनो हायो। ओ बेखौ ओ माबाखांनायनि उनाव ग्रेन्दाराव होखांनायनि उनाव जोंहा जेब्ला बेखौ माजों जायो नों माजों जानो अनलाजों जानोबा अनलाखौ एवग्रोना ला मेवा स'रि मेवाजों जायोब्ला ओ मेवाखौ हानानै बेखौ एव
औ औ
खारैजों एवनानै लाग्रो
औ औ औ
औ ओमफाय बेखौ आरो बेदरफोर होयोब्ला बेदरफोरखौबो एवफ्रामनानै दोनखानांगौ जायो।
औ
जेब्ला ओ मा होनो मेवाखौ एव-एवो। एवखांनानै ओ बेखौ दसे ओ मा होनो खारैजों एवनानै लानानै बेयाव दसे एवनानै दै होयो आरो दैया ओ गोदौ गोदौ अब्ला मा होनो ओ जुदि बेदरबो होब्ला बेदरफोरखौबो होस'न जाखाबाय। गोदौहोखाबाय बिनि उनाव बे जों जा मिक्सार खालामना नै लादों बेखौ होना होयो आरो बेयाव दै गोदौनायाव दसे गोदौब्लानो जोंना
औ औ औ औ औ
औ बिदि दसे गोबाव गोदौनायनि उनावनो बे जाजानाय जायो आरो।
ओम दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिजों फोरमायनायनि थाखाय। लोगोसे जोंहा दाथ' बोथोरा दैज्लां बोथोर लोगोसे जोंहा दायो बोथोरनि बेलायावबाबो जोंहा दायो मा होनो अखायाथ' फैबायानो थायो नङा होमब्ला फैनायावनो जोंहा बबेबा बबेबा जानागौ बबेबा बबेबा साइदफोराव माने अखाफोरा खम गोलैदों जानांगौ बेनि बागै नों नोंथांमोनजों दायो बोथोरफोरा माबायदि जाना दं?
जोंनिजों दा मोजाङानो माने दासान्दि अखायानो हागासिनो आरो
औ। बारहुंखा सारन्थाइफोरथ' थाङाखै?
सिगाङाव फैदोंमोन एसे आगोलाव फैदोंमोन बारहुंखा बारहुंखा फैनायाव गोबां जोंनिया खहा जादों माने गय दंफांफोर बायनानै आरो गय दंफां बायदों आरो बे अन्थाइ गोलैनायनि जाउनाव सोरनिबा सोरनिबा न'आ गुब्लुंदों आरो
औ औ।
औ नोंथां मोनिथिंलाय?
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायनो थाखाय। लोगोसे नोंथाङा दायो बरथ'मान मा मावनानै दङ जेनेबा आथिखालाव आरो जेनेबा
आं दा न'आव ओरैनोसो दंथ'यो
औ
फरायनायफ्राथ' जोब्बाय।
होनबा नोंथांनिसिम दसे सम नों नोंथांनिसिम दसे सम होनानै आंजों रायलायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोसे दिनैनि टपिकखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
औ दे थलाय